नोंथां औ औ औ औ खुलुमबाय बेलासे समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ-औ-औ थारैनो थारैनो आंनिसिमबो औ आंनि गोसो जेबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दा नोंथाङा अननानै औ औ औ आंजों दान्दिसे समब रायज्लायनो हागोन ना
औ थारैनो मानोना हाया जानो नोंथां थारैनो रायज्लायनो हागोन औ औ।
दा नोंथां जोङो दान्दिसे ओ सावरायगोन आरोना? खोनादोंना नोंथाङा? जोंङो बर' हारिनि ओ रायजो जाबोनायनि सायाव दानदिसे सम सावरायलायनो नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो सावरायजागोन औ जोबोर मोजां आयदानि सायाव औ-औ
दा नोंथाङा अननानै फाय बर' हारिनि बा बर'हारिनि हारिमु रायजो जाबोनायनि सायाव एस जे फोरमायना होनो हागोन ना
औ थारैनो थारैनो मोजां जोबोर। मोजां सोंथि नोंथाङा आंनियाव सोंदों आं गोसो खौ जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओ बर हारिनिनो जा रायजो जाबोनाय संसार जाबोनाय बेनि फारसे नोंथांनो आं फोरमा फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन गोसोआ थारैनो दा आं नोंथांनो फोरमायनो लानोसै माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथाङा आंखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय खोनादों ना नोंथां। औ औ औ औ औ दास संसार जानाय होनोब्ला जोंनि बर हारिनि दा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां जोंनि आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोङो जोंनि बर हारिखौ रुजु रुमु रंजा बाजायै आलो गोज जोन अनलाइनानै जोङो संसार जाबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ थिग बेबादिनो जोङो आथिखालनि दिनावबो जों संसार जालांनायखौ नुगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा दा औ बे रोखोमैनो जों नायनो थाङोब्ला संसार जानायाव गोबां नेमखान्थि बाहायनानै जोङो बर हारिखौ संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ एबा नुबोगासिनो दङ जोंनि गामि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां? जेरै हाय जोंनो बर हारिमायाव जों नु दों संसार जानायाव ओ बायदिसि ना जोङो फोर्बो फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों बर' हारिमुआव नङा होमबा रायजो जाबोनाय जाबोनायाव जेरैहाय औ औ। रायजो जाबोनायाव मोनसे रायजो जानायावथ जोंहा ओ थांनानै थानो थाखाय जानाया गोनांथार नङा होमबा थिग बेबादिनो जोङो बर हारिखौ रायजो जाबोनायाव आबाद मावनानै रायजो जाबोनायखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा खायफा खायफ खोमाखौ खोनादोंना नोंथां औ औ थांनानै थानो थाखायथ' ओ थांनानै थानो थाखायथ' जोंहा माबा मोनसे माबा माबा नङा माबा मोनसे जिउआव मावखानांगौ जायो नङा होनबा नोंथां औ थिग बे रोखोमैनो जोङो। बर हारिखौबो जोंनि बर हारिखौ जेरैहाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे खायफा खायफा खौ बेफार फालांगि मावनानै जा संसार जालानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगो बेजों लोगोसे खायसे खायसेखौ दाउ अमा फिसिनानै जिब जुनार फिसिनानै संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय खायसे खायसेयाथ' जोंहा गो गेदेर सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि गेदेर गेदेर खामानि मावलांनायखौ जोङो जोंनि समाज एबा ओनसोलाव। बर हारिनि गेजेराव नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो दा ओ संसार जानाय एबा रायजो जानाय होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ जोङो बर हारिमुआव गोबां रोखोमनि नेमखा थि सालायनानै जोङो ओ संसार जाबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? बे रोखोमैनो जेरैहाय जोंहा संसार बर'नि संसार जानायाव जेरै बर'ओ नि उन्दै उन्दै गथ'। फोरा जों गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ मान होबोयो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादि बिदिनो गेदेराबो उन्दैखौ अननाय आरो बजबनायखौ जों नुनो मोनो नङा हबा नोंथां औ थिग बेबादिनो जोङो ओ खौसेयै गोरोबलायनानै जोङो संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा हबा नोंथां जोंनि बर' ओनसोलाव औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा संसार जानायाव गोबां हाबा खान्थि खामानि दामानिफोर मावबोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय जोंहा संसार जानाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ दाउ अमा फिनायनि जों अनगायैबो बायदिसिना खामानि मावनानै जोङो संसार जाबोनाय नुनो मोनो जेरैहाय जौ सेरेब सावनानै सें सार जाबोनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा बर हारिखौ औ थिग बेबादिनो दा जोंहा बर संसार जाब संसार जाबोनाय जों लोगोसे जोंहा बर सुबुं। फोरा बर' हारिमुखौबो फोथांनानै लाबोगासिनो दङ नङा। मा लाखिगासिनो। जेरैहाय संसार जाबोनायाव जोंहा मोस मोसानाय रोजाबनाय गेलेनाय बायदिसिना रोखोमनि खामानि रंजानाय बाजानायफोराबो संसार जानायाव जोंनि बर' हाद मुनि नुजाथियो आरो नङा बा जेरैहाय
औ औ।
मागो फोरबो बैसागो फोरबो खाथि खाला खाथि गासा आमथि फोरबो जेरै हाय बायदि बेबायदि फोरबोफोरखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि संसार जानायाव नुबोनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा आंनिया औ औ थिग बे बेबादिनो जोंनि संसार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि हालाम एबा जोंनि ओनसोलाव बर' सुबुं एबा बर' सुबुं माहारिखौ जोङो नुबोनो मोनो नङा होमबा। रंजा बाजा गेलेनाय नङा होमबा गोरोबलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबादिनो बेखिनिखौनो आंङो बुङा ओ बुंनानै आंनि हानाय मानिखौ बुंनानै दोनथनाय जाबाय दा नों थाङाबो आंनो एसे बर' माहारिनि सुबुं माहारिनि संसार जानायनि फारसे गोथौयै फोरमायनो हागोन नामा? औ औ।
हागोन हागोन दा बर' हारिनि माने गोदो गोदायनि मानो ओ रायजो जाबोनायनि बागै आंङो ओ सुंदयै एसे आमाने बिजिरखनानै होगोन आरोना नोंथां
औ औ थारैनो औ
अम मंगलिय हारि दा मंगलिय हारि होनना बुङोब्ला बर' फोरा गुदि आरो गोदोनि माने मंगलिय हारिनि मानसिमोन आरोना नोंथां । दा बेजों लोगोसेनो तिब्बत बरमा बेफोर बद बोरमा बेफोर हारिया माने गोदो तिब्बत आरो सिन। नि सा सानजा अरनबारियाव माने आसा साम आरो सा सानजा भारतआव हाबफैदोंमोन आरोना दा बिसोरनि गुदि थागिबि दा बिसोरनिखौ थागिबि होनना बुङोब्ला बर'फोर औ आसाम एबा सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो माने गोदोसिन एबा गुदि थागिरि होननानै गनायनाय
सैथो खोथा नोंथां औ औ औ सैथो थारैनो सैथो औ
थारैनो गोदोनि मा ओ बरफोरनि माने रायजो जाबोनाय माखासे गाहो गोहोफोर नङा होमब्ला दा फ्राय फुर आरो कामरुप होनना बुङोब्ला नोंथां दा आगोलथ ओ मोनसे औ गोदोनि बेफोर रायजोखौ बर' एबा खिराट राजाफोरा सालायदोंमोन आरोना। नोंथां दा माखासे ससे गोदो गोदाय बरनि राजाफोर दंमोन माने महासिक राजाफोर आरो नोंथां दा महामनि जग दा प्रगा दतत आरो नरकासुर बायदि राजा फ्रा माने बर'हारिनि गोहोखौ माने गोजौ खालामदोंमोन आरोना नोंथां। दा माखासे कसारि रायजोफोर दङमोन कसारि रायजो दा बेयो कसारि रायजोआ माने मा नोंथां मिथिगौ ना? ओ बर'फोरनि बयनिख्रुइबो माने गोख्रोंसिन आरो गोलाव सम सालायनाय माने रायजोमोन आरो नोंथां दा डिमापुर कासपुर माइबं बेफोर रायजोनि गाहाय थावनिमोन आरो दा रायजो रायजोनि माने गोबां दाफोरबो दं आरो ना बर माहारिनि माने रायजो जाबोनायनायनि गोबां दाहाफोर दङ माने आहोम आरो ओ माने बङालि माने माखासे माने
औ
आहमफोरनि माने ओ माबानायाव बुख्रुबनायाव बुथायनायाव आरो गुबुन हारि फोरनि हाबनाय जाहोनाव माने बरफोरनि गोहोआ खम जालांदोंमोन आरो आरो औ दा माखासे बर फोरा ओ हा हु खोमानांदोंमोन नङा होमब्ला दा ब्रिटिश सास ओ ब्रिटिश सासन सम आरो माने बेनि उनाव माने गुबुन जायगायाव माने ओ मान सि हाबफैनाय जागोन नाव माने बर' फोरा गावनि हा हु आरो गोहोखौ खोमानो गोनां जादोंमोन आरोना नोंथां। दा आथिखालनि औ आथिखालनि थासारियाव दा ओ गावनि हारिमु राव आरो हा हुखौ रैखा खालामनो थाखाय बर'फोरा गोबां सम माने आन्दलन खालामदों आरोना। नोंथां दा बि टि सि दानायाव बा। ओ नैरोजा मायथाइनि उनाव माने बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नङा होमब्ला दानाय जादोंमोन आरोना नोंथां जाय ओ दानि समखौ माने बर ओ दानि समाव माने बर'फोरखौ गावनि माने हायाव ओ बा हा हायाव सालायनायनि गोहो होदोंमोन आरोना नोंथां। दा माखासे बर' फोरनि गोजाम रायजोनि माने सायाव जोबोद गोबां आरो बेसेन गोनां आरोना नोंथां। गोदो माने सा सान जा ओ भारत आरो आसामनि। माबेबा माबेबा ओ‌ बाहागोखौ माने बर' राजाफोरा सालायदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा खोनादों औ नोंथाङा बर हारिनि सं सार जानायाव ओ मा मा जिब जुनार फिसिनायखौ गोनां थार होननानै सानो। मा माया जिब जु बर हारिमुनि। गोनांथार औ।
गोनांथार होनना बुङोब्ला जोंहा औ खोनादों दा जोंहा मोसौ जिब जुनार मोसौ मोसौ जोंहा बर'फोरा। जोंहा फिखायो, नङा होमब्ला? मोसौ बोरमा ओ अमा आरो दाउ बायदि बायदि माने बेफोरो गोनांथार आरो बर' बर'फोरनि थाखाय बेफोरखौ माने बरफोरा थारैनो थारैनो ओ बाख्नाय जाथाव आरोना बे कफि नांगौ दा औ माखासे ओ नोंथांनि सायाव एसे आङो गोदो गोद गोदायनि बागै बा बर'‌ रायजोनि बागै गोजाम इस बुंनो सानदों आरो ना नोंथां दा कसारि रायजो कसारि रायजो होनना बुङोब्ला नोंथां बेयो माने बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गो गोख्रोंसिन आरोना नोंथां। माने ओ गाहायसिन आरो गोलाव सम सालायनाय रायजोमोन आरोना बेनि गाहाय ओ थावनिफोरा माने सम सम सोलायबाय थायोमोन आरो दा आं मोनथिनायाव माने नोंथां दिमापुर माने दि पुर बेयो माने कसारि रायजोनि गोजनि गोजामसिन गाहाय थावनिमोन आरोना नोंथां। माने आथिखाल बो माने आथिखालावबो माने डिमापुराव माने कसारि राजाफोरनि माने गोजाम राज दरबा आरो गोजाम माने ओ सिनथिफोर नुना था नाय जायोमोन आरोना नोंथां। दा माखासे औ माइबं माइबं होनना बुङोब्ला नोंथां दा आहम राजाफोरजों औ औ। औ माने आहम राजाफोर माने दाहा जानायनि उनाव माने कसारि राजाफोरा गावनि थावनिखौ माने माइबंयाव माने सोलायदोंमोन आरोना नोंथां दा कासपुर कास फुर होनना बुङोब्ला नोंथां माने जोबथा माने समाव कसारि रायजोनि थावनिया माने बराग भेलिनि माने खास पुराव ओ कासपुराव। माने रायजो जाहैनांदोंमोन आरोना नोंथां। दा माखासे दोङो नोंथां सुथिया रायजो जानाय कुस रायजो जानाय माने ओ मा खासे रायजो जानाय दङ नोंथां दा बेफोरनि बागै जोङो एसेबां ओरै रायज्लायथला नामा नोंथां समाबो जोंहा जाबाय नङा